हेलौ।
औ खुलुमबाय।
खोनाबाय ना।
औ खोनादों दे।
औ औ। बिदिब्ला जोंहा जागायजेननोसै नामा दैज्लां बोथोरनि बारै सावरायलायनायखौ
औ दे जाबाय दे।
बिदिबा दैज्लां बोथोरखौथ' जों बयबो मोनथिखायो गायनाय फुनायनि दिन होननानै।
औ।
दा बायदियावहाय माइ गायनाय अखा बोथोर आरो आमथिसुवाबोफोर जानाय बेफोरबायदिखौनो जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै मोनथिनो मोनो नङा होननाय।
औ औ।
दा बेयावबो अखाफ्राबो एखमबा हायो हाया अखा बांद्राय हाबाबो माइफ्रा गाज्रि जायो हायाबाबो जाया।
औ बिनो दैज्लां बोथोर माने अखा बोथोरखौनो बुंनाय जायो गुबैयै। थ' दैज्लां बोथोराव माने अखाया हाथारनांगौ ओमफ्राय हाबाबो माने मोनसे थि बिबांनि हा नांगौ आरो खमद्राय हाब बाबो खरां जायो। जाय आबादनि थाखाय दैज्लांनि आबादनि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो जुदि बाराद्राय हायो होमबाबो बाना जायो लोमसाव जोबनानै आबादा बेवहायबो गाज्रि जायो।
दा बिदिब्ला नोंसोरहा माइ गायोना। मा मा माइ गाय नोंस्रा।
माइ गायनायाथ' आं खोनानायाव रन्जितल' गायनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। बेखौनो ओमफफ्राय मालाबा बाहादुर होननायखौ। गायो होननाय खोनादों।
औ औ।
बेनो गोबां रोखोमनि माइनि माइफोर दंना थ' माखौ जानो मोजां मोनो बेयाव बेखौनो सायख'नानै गायनाय जायो आरो गोबाङानो।
औ औ। दा दैज्लां बोथोर होनोबा जोंहा गोदोनि जुगावहाय जोंनि बे आबै आबौमोननि समावहाय माबा होन ज' ज' गायोमोन नङा होनबा दाथ' जों खामलासो होनानै गायो बांसिनानो
औ
गोदो बायदि नंला गोदो ज' ज' गायलायनोसै बेनाव गायग्रोनानै उनाव बैनाव गायैसै ज' ज'नो दाथ' माबासो आदिसो होजोबनोसै न'फ्रावबो गायला। बांसिनानो
न'फोराव गायिया माने बिदि जायो आरोखि न न'नि बिगोमाफोरा गुबुन खामानि मावो जाय आबादाव आबादखौ मावनो हाया जाय आबादनि थाखाय मावनो हाया।
हेलौ। हेलौ।
हेल' औ खोनाबाय औ दे मा होनो। आदि गायनायफोरा बिदि जायोखे मा होनो माबाबा माबानाय टाइमाव मानसिफोरा माने गुबुन खामानि मावनायनि जाउोनाव आबादखौ मावनो हाया जायो। थ' बिसोरो माने हा हु दं नालाय आबादखौथ' गायथारनांगौ जायो। स' गामिनि सोर खोबा मावनो हानाय मानसिफोरनो होनानै बिसोरनोबो खामानि मावनायनि थाखाय माइखौ राननाय जायो आरो ओमफ्राय गावसोर सोरबो हानि मालिकआबो न' न'आव गावबा गावनि माइखो लाबोयो। बिदि खालामनांगौ जायो। औ ओमफाय मानो दैज्लङाव बेनो गोबां दै-दैफोरा बुंसावजोबो दंग' दंलाफोराव थ' गोदान गोदान नाफोरबो मोनसोयो दैज्लांनि ना ना फिसा ना गोरलै। हेलौ
औ हेलौ खोनादों ना?
औ दे नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दैज्लांनि सोमोन्दै
दैज्लां बोथोराव मैगंफ्राबो खम जानोसै मैगं थाइगंफ्राबो थेवबो खुमब्रा आरो जोगोनार सबायबिमा बेफोरबायदिखौल' मोननो थांसै आरो खम जालांसै मैगंफ्राबो।
औ माने दैज्लां माने दैज्लां बोथोरा बेलेग जाहैबाय मेसेंनि मैगं थाइगंआ बेलेग जाहैबाय। थ' दैज्लांनि मैगं थाइगं सुबुंनि थाखाय बेफोर बेलेग जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोगोनारफोर मैगं ओ बेलेग ओमफाय ओ हाग्रानि मैगंफोरबो मोनो जेरै थास' आयथिं थास' बिबार बिदि।
नंगौ
ओमफ्राय आरो मा होनो दैज्लाङाबो माने गावनि आन्था थायो आरोना मैगंफोरा। ओ जुदिअ मेसेंनि मैंगं खौ मोननो थाङा दैज्लांआबो मोनसे बोथोर जेराव बेलेग दैज्लांनि मैगं मोननाय जायो।
ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि जा माइ आबादखौ बोरै मावनाय जायो दैज्लाङावल' मावो ना मेसेंआवबो मावनाय जायो?
जोंना दैज्लाङावल' मावनाय जायो मानोना जोंना हाब्रां जाहैबाय दै थानो नागिरा नालाय बेखायनो दैज्लाङावल' गायनाय जायो आरो
औ औ खायसे खायसे जायगाफोराव माने जेराव दै गोबां जायो बेवहाय दैज्लाङाव माइ गायनो हाया जायो बिसोरो माने आं नुदोंबो खोनादोंबो। माने बिसोरो दैज्लां फैनायनि सिगांनो आ बादखो खेबसे थिखाङो। ओमफ्राय दैज्लां जोब आरोबाव खेबसे माबायो आबादखौ।
जोंना दैज्लां आवनो माबाखायो आरो बेनि जों माबा दै थानो नागिरा नालाय बे मारुफ्राव दा बिदि
औ माने ओ दैज्लां मब दैज्लांनि माबाखौ रबि फसल होनो होनोमोन ना खारि फसल होनोमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बेखौथ' आंबो मिथिनो मोना बारा।
आंहा एसे माने बावगारना दङ मा होनोमोन बिदिनो
औ औ
दैज्लांआव मा मानि आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन?
जोंहा दैज्लाङावहाय मैगं थाइगं फोयो आरो माइ गायनाय। बयहाबो बेनोसै एखे आनोसै दा
मैगं थाइगंआव मैगं थाइगंआव मा स्पेसिफिक बुंनो हागोन ना?
मैगं थाइगङाव जोंहा दा जोगोनारजों खुमब्राजों दङ आरो
अ ओ फाथोबो फैनाय जायोदां माबायाव दैज्लाङआव
फाथोखौथ' जोंहा बिदिनो सम सम आरो सब समायथ' नंला
ओमफ्राय फाथोआ दैज्लांनि आबाद नंगौ ना नङा?
फाथो दैज्लांनि आबाद नङा दैज्लां बायखांनानैसो फैयो नालाय
अ होमबाबो मेसेंद्रायनिबो नंगौना नङाथाय ना मेसेंनि जायो थायाबादा
मेसेंद्रायनायबो नङागोनहाय
अ ओमफ्राय बिदिनो दैज्लाङा माने सुबुंफोरनि थाखा खाय माबाबो एसे फैसा थाखा खामायनायनिबो मोनसे राहा लाबोना होफैयो जेरै माइ हाजिरा खामला गायहैनानै आइजोफोरा उम फै गावनि थाखाय फैसा खामायनो हायो आरो मा होनो ओ हौवा मानसिफोराबो ओ हालएवनानै टे-ट्रेक्टर सालायनानै आलि खोहैनानै गावसोरनि जिउ खुंनायनि थाखाय फैसा खामायनो हायो
नंगौ
आरोबाव माबाफोर बुंबावनोबा नोंथाङा?
हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा माबा बुंबावनोबा?
औ बुंनायाथ' आं जेबो बुंथ'ला दा नोंथाङासो माबाफोर बुंबावोमोन नामा?
दे होमबा माने बाथ्राया जा बुंफ्राम जोब्बाय जों रायज्लायफ्राम जोब्बाय होमबा दोनथ'नोसै
औ दे